हेल' नोंथां।
औ औ
खोनादोंना नोंथां अ गोजोन मोनाबि लिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय आ थाबाय।
नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागो
औ हागोन नोंथां।
दा जोङो आयदा बा आयदा बायदियै रायज्लायनो सानदोंदि जिउ खुं खुंनायनि राहा लामानि सोमो
ओ नोंथाङा ए औ नोंथाङा एसे गोसा रायलायबावनो हागोन ना नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां।
औ औ नों
औ औ खोनादों नोंथां हेल' हेल'
दे बुंनाय नोंथां खोनायाखै नामा नोंथाङा?
औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों आं खोनागासिनो।
औ दे बुंलाय नोंथां।
जिउ खुंनायनि राहा लामानि सोमोन्दै रायलायनोसै नोंथां।
औ औ दे
खोनादोंना ओ जिउ खुंनाय नि रा जिउ खुंनायनि राहा लामा होनोब्लाथ' जोङो गोबां मानसियानो जों सोरखारि साख्रिनि सायाव सोनारो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा बुंलांबाय था औ
औ जोङो गोबां मानसियानो मा जोङो जिउ खुंनायनि राहा लामा बा जोङो जिउ खुंनायनि गुबै राहा होननानै जोङो सानोब्ला मा सोरखारि साख्रि। सोरखारि साख्रि मावनानै मावनायखौ जोङो बांसिनानो साननानै लायो। नाथाय बेनि अनगायैबो जोङो सो सोरखारि बा सोरखारि साख्रि मावनायनि अनगायैबो जोङो जोंनि जिउखौ मोजां लामाजों मोनसे माने दावगालांनायनि गुबुन राहा लामा दङ। खौ नुनो मोननाय जायो जेरैहाय जोङो आबाद मावनानैबो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानायखौ जों नुनो मोनो दानि मुगायाव नोंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो जोङो मावनायबो लांनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंगौना नोंथां?
औ औ औ नंगौ
थिग बेबायदिनो बेफार फालांगि हिसाबै जोङो ओ जेरैहाय जोङो दा नुनो थांसै जोंनि गोबां आइजो माहारिफोरखौनो जों नुनो मोनसै जे जोंनि जेरै खाथि खालानि जेरै थाइ बाजार बा बायदिसिना सकफोरावबो जोङो जोंनि दानि आथिखालनि मुगा याव जोंनि आइजो माहारिफोरखौबो नुनो मोनसै माने सोरबाया मैगं फाननाय सोरबाया दाउ फाननाय बा सोरबाफोरबायायदिया साहा गला होनाय बेफोरबायदिखौ खौबो जोङो नुनो मोनसै आरो बेफोरबायदियाबो जिउ खुंलांगासिनो थानायखौ जोङो नुनो मोनसै नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो थारैनो बांसिन बिबाङैनो जोङो आइजो माहारिनि मा ओ सायाव नुनो मोनबावो बेफार फालांगिनि सोमोन्दै जोङो आ गला नङा होनबा सिनि गला होनाय ओ बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिनै जोङो मा होनो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनाबाय दं।
थिग बेफोरबायदिनो जिउ खुंनो थिग बेफोरबायदिनो जिउ राहा फोरबायनो बेफार फालांगि जेरैहाय जोङो न'आव थानानैनो जोंनि फिसिजानाय न'आव फिसिजानाय जुनार जिब जुनार जेरैहाय जोङो दाउ अमा बोरमा बायदिसिना लानानैबो जोङो ओ जिउखौ जोङो मोजां खुंलांनो हायोबा मोजां। जोङो लामाजों गोथों लामाजों जोङो दैदेनलांनो हागोनखौ जों नुनो हरनो हायो आरो आंनि बायदिबा नोंगौना नोंथां?
औ औ
जेरैहाय जोङो न'आवनो थानानै सोरखारि साख्रि गैयाब्लाबो अमा फाराम बा दाव फाराम बेफोरबायदि खालामनानैबो जोङो जिउ खुंलांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
आरो थिग बेफोरबायदिनो बेनि अनगायैबो जेरैहाय आरो जोङो जों आबाद मावनायखौ जोङो मा होनो आबाद मावनानैबो जों आरो मोजां जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ औ नंगौ।
जेरैहाय आबाद मावनानैबो जोङो जिउ खुंलांनो हायो जेरै माइ आबाद बायदिसि ना जोङो माइनि अनगायैबो जोङो उफेरे आबादखौ मावनानै जोङो मा जोंनि जिउखौ मोजाङै खुंलांनो हायो होननानै जों सान सानो आरो नोंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जेरैहाय जोङो माइ आबादनि अनगायैबो दा हमना ला जोङो उफेरा आबाद बायदिसिना जों आबाद दङ जेरै जिंखा बेफोरबायदि आ बेखौबो मावनानै जों जिउ खुंलांनो हायो थिग बेनि सायावनो नोंथाङा माबाफोर फोर ओ फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ जोङो ओ जिउ राहाखौ बोरै खुंलांबा जोंनि जिउ राहाया मोजां जागोन ओ होननो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो न'आवनो थानानै जेनबा जों दा लाइमोन बैसो नङा ओनबा जोङो लाइमोन बैसो सेंग्रा सिख्लाफोराहाय बिदिनो ओ न'आवनो थानानै दाउ अमा फिसिनानै एबा फाराम खालामनानै फाराम खालामनानै जोङो ओ जोंनि औ जोंनि नांगोखिनिखौ जोङो सुफुंनो हायो आरो आरो। जोङो बिदिनो जिउ राहायाव जेरै जोङो गाज्रि लामायाव थांबा जोङो गाज्रि -ज्रि जालांगोन आरोना नोंथां ओ बिदिनो जोङो माबोरैहाय गा -ज्रि लामायाव थांगोन होनना बुङोब्लाथाय ओ जोङो दा ओ गोबां सुबुङानो जौनि निसायाव थायो नङा ओनबा नोंथां?
औ थारैनो सैथो
औ औ ओ बे जौनि निसायाव जोङो बांद्राय गफब -फबनानै थानो नाङा आरोना नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ गावनि सोलोंथाइखौ जोङो होसोनांगौ गावनि थांखिखौ जोङो होसोनांगौ आरो। ओनबासो जोंनि जिउ राहाया मोजां जालांनो हमगोन आरो ना। ओ बिदिनो गोबां ओ सेंग्रा सिख्ला एबा लाइमोनफोरा बेकार जिउ गावनि जिउखौ बिदि बिदिनो हेगार हरगासिनो ओ जोङो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला समावहायनो जोङो गोबां बिजनेस मावनायखौ जोङो सोलोंनो नांगौ आरो बिदिनो गोबाङानो बिदि ओ गासिबोथ' साख्रि मोनजोबा नालाय नोंथां ओ खायफा खायनै गावबा गाव खाफालनिसो लिरनाय खोथा बेयो औ बिदिनो जोङो बिजनेस खामानिखौ होसोनानै गावनि जिउ राहाखौ जोङो मोजां खालामलांनो नाज -जानांगौ आरो। ओ बिदिनो जेरैहाय जोङो न'आवनो थानानै दाउखौ जोङो बोरैहाय फिसिनांगौ अमाखौ जोङो बोरैहाय ओ फाराम खालामनानै फिसिनानै जोङो फेदेरनानै रां फालांगियाव बोरैहाय मुलाम्फा जानो हागोन। बेफोरखौ जोङो साननो नांगोन आरो। आरो गोबां लाइमोनफोरा ओ जि दकान गस्ला दकान बेफोरखौबो होनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां
औ नोंगौ थारैनो
औ औ ओ आरो नोंथांनि बादिब्लाथाय जोङो जिउ राहा खुंनायाव माबायदिहाय ओ हेफाजाब लानांगौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ थारैनो
औ
थिग दोङो बेफोरबायदिनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मा जिउ राहा बा जिउ खुंनायनि राहा लामा नङा होमबा नोंथां बेयावबो जोङो माने जों बेफार फालांगि खालामनाय बा आबाद मावनाय थिग बेफोरबायदिनो बायदिसिना फाराम खालामनाय बिनि अन गायैबो जों मा खालामनो हायो जोङो खमैब्लाबो दानि जुग जुगाव बा दानि मुगायाव जोङो मिथिनो मोनसै जि जोंनि लाइमोनानो जा जोंनि गासै बांसिन सुबुङानो मा जोङो एसेब्लाबोे रेखा लेखा गोरों नङा होमब्ला नोंथां? थिग बेफोरबायदिनो मा खालामनो हायो जों जेरैहाय ओ उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि बा ओ जोङो स्टुडेन्टफोरखौ जोङो माने टिउसन मोनसे टिउसन माने इफोर बेबायदि फोरोंनो हानायखौ जोङो दासान्दि आथिखालनि जुगाव नुनो मोनसै आरो नोंगौ ना नोंथां? जोङो बेफोरबायदिखौ बो खालामनानै जों जिउखौ माने गोथों लामाजों खुंलांनो हानायखौ जों नुनो मोनसै। थिग बेफोरबायदिनो आरो गोबां गुबुन राहा लामा दंबावो जोङो बेल' नङा जे जोङो जोङो सोरखारि साव मा सोरखारि साख्रि मावबोआल' बा जोङो माबा ह' जोङो बेफार फालांगि खालामबाल' जोङो जिउखौ मोजां दैदेनलांनो हागोन बा खुंलांनो हागोन बेल' नङा बेनि अनगायैबो आरो गोबां- गोबां गुबुन - गुबुन माने जों राहा लामा दंबो खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेल'। खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां।
हेल'।
खोनादों खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां दासो खोना फैदों औ।
औ नोंथांना नेटवर्कनि एसे इसु जागासिनो दं।
औ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ औ। थिग बेफोरबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो मा खालामबावनो हायो जेरैहाय दानि मुगायाव जोङो गिदिर फुख्रि जावनानै बा बेयाव जोङो ओ ना हगारनानै बा ना गिदिर खालामनानै जोङो फिसारिं जायखौ जों फिसारिं बुङो बेफोरबायदिबो जोङो गिदिर गिदिर ओ फिसारिं खालामनानै जों जिउ खुंलांनो हानायखौ जों नुनो मोनो नोंगौना नोंथां?
औ औ।
आरो बेनि अनगायैबो जेरैहाय जोंहा ओ खायफाफ्रा खायफाफ्राथ' दंजायो खायफाफ्रा गैजाया जेरैहाय जोङो न'आव एसे हा हा दङब्ला बा बायदिसिना बिदिनो हा एसे दङब्ला बेफोरावबो जोङो माने ओरैनो जिरायना थायाबालानो जोङो माने मा? गय गायना दोननो हायो आरो गय बायदिसिना गायना
औ औ।
माने खुंलांनो हानायखौ जों आरो नुनो थाङा आरो जों गयबो गायनानै दोननो हायो बिजोंबो जों जोंनि जिउ मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो आरो जों थारैनो मा? इयुन जोलैखौ जोङो मोजां खालामनो हानायखौ जों नुहरनो हायो आरो दानि जुगाव। सोरखारि साख्रि नङाब्लाबो आरो बेनि सायावनो नोंथाङा माबा फोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां ओ जोङो जेरैहाय जोंनि जिउ राहाखौ जेरै बोरै मोजां खालामनांगौ होनबा जोंखौ जेनेबा बिमाफोरानो उन्दैनिफ्राय गथ'फोरखौ मोजाङै गथ'फोरनि जिउ राहाखौ मोजां खालामनोबा उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ ओ गो गोबां जोथोन लानांगौ आरो गोबां बिदोनो गियान होलांनांगौ आरो बिमानिफ्रायसो गोबां गियानखौ गथ' गथ'फोरा मोननो हायो नालाय नोंथां।
औ थारैनो।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों थारैनो नोंथां।
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना गोबां समबो जाहोलांबाय नोंथां जों बिदिनो जिउ राहानि सोमोन्दै सावरायनानै ओ जोबोद मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरो। आसा खालामो नोंथांजों उनाव फिन बिद बिदिनो सावरायफिनो मोनगोन होननानै ओ जोङो बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा
औ थारैनो नोंथांजोंबो रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नङा होमबा